हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ जोङो दिनैनि टपिकखौ जागायदोनि दिनैनि आयदायानो जाबाय जोङो दावबायनाय बिनि बागै जोंङो सावरायगोन ओ जोंङो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो जोंङो दावबायनाय होननानै बुङो जोंङो दावबायनाय समाव ट्रेनजोंबो दावबायो माब्लाबा बासजोंबो दावबायो माब्लाबा जोंङो न'नि निजा गारिजोंबो दावबायनाय जायो। दा दावबायनाय समाव आङो बांसिनै लोगोफोरजों बा फेमिलिजों दावबायनानै मोजां मोनो बिनिफ्राय आङो निजोम जायगा बार नांनाय जायगा माखासे मोजां थासारि बारहावा गोनां जायगायाव बेरायनानै बांसिन मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे आङो नोगोरावबो बेरायनानै मोजां मोनो आरो बै नोगोरनि नुथायफोरखौ समायना नुथायफोर खौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो जों ट्रेनजों दावबायनाय समाव आङो गोबां बुरजा लोगोफोर थायोबा मोजांसिन मोनो माब्लाबा समाव जोंङो ओ गुबुन दाबसे जायगायाव ओ ट्रेननि जोहै दावबायहैनांगौ जायोब्ला जोंङो लोगोफोर गोजा जमायै थाङोब्ला बांसिन गोजोननाय मोनो आरो बांसिनै जोंङो दावबायनायाव खुसि मोनो माब्लाबा माब्लाबा जोंङो उन्दै समनि एबा माब्लाबा जोंङो आनजाद हैनाय टाइमावबो जोंङो गोबां लोगोफोरजों जमा-जमायै थांबा जोंङो मिनि खुसि थांनो हायो। जेब्ला बेजों लोगोसे जेब्ला जोंङो बासजों थाङो अब्ला जोंङो सासे बा सानै लोगो थाबानो ओ मोजां मोनो बासजों दावबायनाय आरो ट्रेनजों दावबायनाय एसे आलादा आलादा जायो। दा न'नि मानसिफोरजों थाङोब्ला न'नि गारिजों थाङोब्ला जोंङो ओ लामा ससेयाव जोंङो लाखिनानैबो दखानफोराव जोंङो हाबनानै साहा लोंनो हायो। बायदिसिना जाग्रा आदार जानो हायो। दा जोंङो न'नि गारिजों बांसिनै सुबिदासिन थायो। लामा ससेफ्रावनो जोंङो लाखिनानै गावनि उखैनाय देहाखौ जोंङो लामा ससेयाव जालांनो हायो। जिरायलांनो हायो माखासे इनभाररमेन्टफोरखौबो जोङो मोजाङै नुलाङो। जेब्ला बासफोरजों जोंङो जेब्ला दावबायो अब्ला जोंङो बासजों दावबायनाय समाव जोंङो माखासे नुथायफोर ल' सिनारिफोरखौल' जोङो लामाजों थांबाय थानाय समाव नुलांनाय जायो दा बेफोराव जोंङो बैयाव थाद'नानै बैनि बारखौ जोंङो मोनजायाबो जानो हागौ आरो माब्लाबा समाव जोंङो ट्रेनजों दावबायोब्लाथ' जोंङो दैमा दैसा दालां मा मा जादों मा मा जायाखै जोंङो दुब्लि हाग्राबारि जों गासैजोंबो बायदि बायदि जाथायफोर जानाय बायदि बायदि ओ नुथायफोरखौ जोङो नुलाङो आरो आथिखालाव जोंहा गोदान मुगानि गोख्रैथिजों खारनाय जोंहा रेल बा ट्रेनखौ जोंङो ओ नुनो मोनो। जिहेतु जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बै दाबसे जायगासिम जोङो दावबायनांगौब्ला ओ थाब सहैनांगौनि खाथिराव जोङोब बेफोर ट्रेनजों जोङो दावबायनाय जायो आरो जोङो जेरैबायदि थांनांगौ जोङो बे समाव जोबोरैनो ओ साखा फारा जानानै जोङो ओंखारो। बे समाव जोङो जोंनि गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो। अ जेब्ला जोङो माबा मोनसे जाथाय जायो अब्ला जों गोसोखौ जोबोद गाज्रि मोनो। दा ट्रेनजों दावबायनाय बेलायाव जोङो बांसिनै गोसोखौ एसे गिलिद मोनो माब्लाबा जोङो लोगोफोरजों जमायै थाब्लाल' मोजां मोनो आरो बासजों दावबायनाय समाव जोङो ओ हारसिं थांब्ला जोङो सिरि सिरि जालाङो। साननायफोराबो गुबुन गुबुन ओ रोखोमै सानलांनाय जायो। आरो जोङो न'नि गारिबा फेन न'नि मानसिजों फेमिलिजों जोंङो थाङोब्ला ओ रायजलाय होनलाय लामानि नुथायाइफोरखौ जोङो समायना नुथायफोरखौ जोङो नायलांनो हायो रायजलायलांनो हायो। बेफोरबादि दावबायनायखौ आङो साबसिनै मोजांसिन मोनो। अ नोंथाङा माबाददि दावबायनानै मोज जां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ दावबायनानै होननानै दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियैनो गिबियावनो जोङो ओ गोजान गोजान जायगायाव दावबायनायखौ रायखांनांगौ जायो ओ दावबायनायनि बेलायाव जोङो नंगौ नोंथाङा बुंलांखाबाय सिखि जोङो ओ रे रेलगारि बास मटर साइकेल। न'नि माखासे पार्सनेल गारिफोरजों दावयो नाथाय जोङो बिनि अनगैबो दावबायनायावहाय नों ङो थाब सौहैनो थाखाय आथिखालाव आथिखाल मुगायाव जोङो ओब मोज साबसिननिफ्राय साबसिन मोजांनिफ्राय मोजांसिन दावबायनायनि राहा लामाखौ लुगैबाय नाथाय बिनि थाखाय जोंनि जोंनि दानि आथिखाल मुगायाव जो बिराद मोजां सुबिदाफोर फैबाय जेरै जोङो ओ गोजान लामाान्थिनो हान्थिनोबा जोङो ओ रेलगारिफोरजों थांनांगौ जायो नाथाय बे रेलगारिजों थांनोब्ला जोङो बेसेबांबा गोबाव सम लायो बे सानथाम सानब्रै सम लायो जों बेजों दावबायनोब्ला नाथाय बिनि अनगायै जोंनि आथिखालावहाय ओ दावबायनो जेरै बे सानथाम सानब्रैनि गेजेरनि गेजेराव जोङो थिन सारि घन्टाजों सौहैनोबो सुबिदा दङ। बाइक जों थानो हायो। दावबायनायावहाय आङोाइकजों साबसि बे नङााखि आङो ट्रेनजों थानो एबाबाथारिाम रांखावरिनि फ्रब्लेम प्रब्लेम थायो नाथाय बे रांखावरिनि प्रब्लेमनि गेजेराव सासे दावबायारि हनो हायैनि थाखाय बियो ट्रेनजोंबो थांनांगौ जायो। बे दावबायनायनिनो मोनसे मोनसे मोनसे आयदा बे दावबायनायावहाय आङो बबे बबे जायगायाव थांनानै बबे बबे जायगायाव जायायाव मोजां मोनो बेफोर जाबाय आं आङो हाजो ओनसोल बिफां लाइफां दैमा दैसा जिब जुनार जेराव बेफोर बेफोर थायो बेफोर बिदि जायगायाव आं बांसिनै दावबायनानै नायनो मोजां मोनो बेखौनो बुंनो सानोदि आङो जों जोङो न' न'आव थाबाय थायोब्लाबो जोंनि खर'आव माबा मोनसे साननाय फैयो बिनि थाखाय जों बयबो सुबुङा गावनि माइन्डखौ फ्रेस खालामनो थाखाय नोङो मोनसे जायगायाव दावबायनो दावबायनाया गोनांथार बे बे दावबायनायनि गेजेरजों हाजो ओनसोलफोरावहाय बिफां लाइफांनि समायना महरखौ दावबायनायनि गेजेरजों नायनो हायो नोंथाङा नोंथाङा आथिखालाव मा मा जायगायाव दावबायनो दावबायनो गोसो दं फोरमायनो हागोन ना
नंगौ आङो दावबायनो गोसो जानाय आङो बे जायगाखौ बांसिनै मोजांसिन मोनो मानोना बै बरफ थानाय जायगायाव बेरायनो मोनोब्ला गुसु बे बरफजों गेलेनो हायो दा आङो बैफोरबायादि जायगायाव बेरायखांबायबो आरो मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्सबो मोनबोबाय मानोना गुसु जायगायाव बा बरफ थानाय जायगायाव बेरायनो थाखाय जोङो गावनि देहा सोलेरा जोङो थिग थाखै जोङो लानांगोन आरो गावनि देहाखौ जों सानफ्रामबो मेइेनटेन खालामनानै लानांगोन माब्लाबा समाव जोङो बै गुसु बरफ थानाय जायगायाव दावबायोब्ला जोङो थै नथाय दावखोनाय जायोब्ला जोङो गोबां जेंनिया गोग्लैनो गोनां जायो दा बैफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो जेब्ला बरफ जायगायाव थांगोन अब्ला जोङो गावखौनो गावनि देहाखौ जोथोनै लानानै खोब साननाय हनायफोरखौ जोङो जेब्लाबो खुरलायै लाखिनानै जों बै बरफ थानाय जायगायाव बेरायनांगौ आङो बरफ थानाय जायगाखौ आं बांसिनै माने बेरायनानै मोजांसिन मोनो हिसाबै आरो आङो बेरायबाय हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो आरो दावबायनाया जोङो जायगा लायोै जायगा गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो जायो हाजो जायगायाव थाङोब्ला जोङो हाजो गिसिखानाय जायो बैफोरनिफ्राय जों जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ आरो जोङो माखासे लामाफोरजों थाङोब्ला जोङो बैफोर लामाफोराव जेब्लाबो जों हुसियारै दावबायनांगौ दावबायनाय होननानै बुंब्ला जों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव ओरैनो जानला मोनला दावबायोब्ला जोङो ओ जेंना जेंगोनाजों ओ मोगा मोगि जानो हागौ बैफोर दावबायनाय समाव जों जेब्लाबो गावखौ। सांग्रांथियारि हिसाबै जोङो जेब्लाबो ओ सांग्रां जाथारनांगोन अब्ला जोङो दावबायनायाव ओ मोजाङै सहैनानै मोजां सहैफिननायसिम जोङो जायो दा दावबायनाय बेलायाव गोबां ओ जेंना जेंगोना जेंगोनाजोंबो जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो नोंथाङा दावबायनाय समाव माबाफोर जेंनाफोरजों मोगा मोगि जाखांबाय नामा खोनादोंना नोंथाङा
ओ खोनादों
नोंथाङा माब्लाबाफोर ओ दावबायनाय समाव माबाफोर जेंना जेंगोनाफोरजों मोगा मोगि जाखांबाय नामा
ओ आंथ' दासिम दावबायनायाव जेबो जेंना नुजाथिनाय जाफेराखै जेबो जेंना गोलैफेराखै ओ
नोंथाङा माबायदि सांग्रांथि होगोन जेब्ला गोजोनथोंसै
सांग्राथि बोङोब्ला सासे दावबायारिया दाव